खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
आंनि थिंनिफ्राय बावहरना थाबाय नोंथांखो। औ। होमबा जाहा दिनैनि टपिकखौ जागायनोसै ना?
औ दे।
दे होमबा नोंथाङा जागायगोरदो।
जों दिनै मा सावरायनो जों नेसनेल पार्कनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा?
औ औ।
औ दा जों बुङो जों गु-गुबुन स्टेटनिखौ सावरायला जों आसामखौ सावरायनोसै।
औ औ।
जोंहा नेसनेल पार्क होनोबा जोंहा आसामाव गोबां दङ' बिनिनो जोङो माखासेखौ सावरायनोसै जोंहा दङ' बिथिं मानास हाग्रामा आरो काजिरङा हाग्रामा अरां हाग्रामा नामेरि हाग्रामा दा आङो सेथियावनो बुंगोन अरां हाग्रामा जों थांनाय बोसोरावसो आं दावबायदोंमोन जों लोगोफोरजों दा बेयाव दावबायनायाव जोङो थांबाय बेयो जादों अरांनि खोलायै थांना अरां टाउननि खोला थांनानै मोनो बे हाग्रामखौ दरसे बेसेबां किल'मिटार थांनानै दा बेयाव जोङो थांबाय थांनानै बेयाव गेट दङ' अफिस दङो बेयाव टिकेट दाननांगौ ओमफ्राय टिकेट दाननानै बिदि जिब मोनो जिबआव जों गाखोबाय आरो गावसोरनि गार्ड होखायो। जेन जाहाथे मा-माबाफोर खैफोद जाबा रैखा होनो हायो बेनि थाखाय दा जों अब्ला जोङो थांबाय थांनानै बे समाव एसे मेसिं एप्रिल मेमोन दा हाग्रा सावना होनानै गोरलै-गोरलै गांसो रज'नाय सममोन। बे समाव हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ बेसे ओंखारो लामा लामा थांफानो नुलांजोबनाय थासारियाव फैयो आरोना दा बे मैदेर गान्दा मुफुर मोख्रा आरो जिबौ मोफौ बायदि बायदि जुनारफोरखौ जों बेयाव मोननो हायो दा नुनो मोनो बेखायनो जों थांदों नायनो दा जों सेथि थांनायावनो जोङो गान्दा नुग्रोबबाय आसामनि थसेल' गंगोनां गान्दा जायहा भारत हादरखौ माने मुंदांखा खालामना होनदों बे गान्दाखौ जों आसामावनो मोननो हायो दा जों बेखौ नुग्रोबाय जों नायबाय आरो फट' खेबबाय आरो थारैनो आरो जों मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों बे गान्दानि सायाव मासे दाउब'आ बानानै गुुफुरनो माने बेबो माने आदार जागासिनो आरोना जानांगौ बिनि गान्दानि सायाव बानाय एम्फौ एनलाफोरखौ जादोंमोन खोमा जों बेखौ नुलांदों आरो ससे थांबाय जोङो ससे थांनानै जोङो मासे मैदेर नुबाय आरो ससे थांबाय आरो मैदेर जों फालो मैदेरखौनो मोनबाय आरो गि गोलाव गोलाव हाथाय गोनां जोबोर गिलु बालु गिद आं गोसोआव गिनाय मोनदोंमोन मानो होनब्ला हाग्रानि जुनाद मा आसा मा खालामगोन माला समाव मानो होनबा बेस दा जों बदि साननो हानाय बुजिनाय गोहो गैया ओमफ्रायाय एसे गिदोंंमोन ओमखाय थ'दो थदो होनबाय आं ओमफ्राय जों थांबाय दा थाङै थाङै जोङो मोख्रा नुबाय जोङो मोख्राखौथ' जोङो लामा लामा मोनो होननानै मिथिखायोना नुयो होननानै। दा बेयाव गोबां मोख्रा गिदिर जा मोख्रा फिसा जा बिदि नुबाय जोङो माखासे जाग्रा आदारफोर लांदोंमोन जेरै थलिर आफेल बेफोरखौ जोङो होबाय होनानै जोङो थांबाय थांनानै बिदिनो ससे गोजान थांनानै जोङो बिदिनो बायदि बायदि नुलांबाय ना आरो सोमखोर हाग्रा बिदि नुनानै जों जबोर गोजोनबाय आरो बिदिनो जों फैफिनबाय दा अरां हाग्र मानि थांनायनि आंनि एक्सपिरियेन्सा बिसेनो दा नोंबो बबेबा बे आं मख'नाय जायगायाव थांदोंमोन नामा?
थाङोबा ओ काजिरङा। जोङो मिथियो काजिरङाया जोबोर मुंदांखा मोनसे बियो ओ बेयाव जोङो मिथिनो मोन्दोंदि थाङाखैबाबो। थिनो मोनोदि बेयाव बेबायदि गोबां ओ मुंदांखा मोनसे पार्क आरो बेयाव गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बेयाव थाबायनो फैयो। आरो लोगोसे। मिथिनो मोननाय बादिबा बेवहाय ओ जेरै जोङो जुफोराव एबा सिरियाखानाफोराव थांबा जोङो नुयोदि ओ जिब जुनारफोरखौ जोंनो खिथिनो थाखाय मोनसे पिनजोरा एबा जेल जेल हिसाबै। बनायनानै जोंनो दिन्थियो। मानो होनबा बियो जेरै मोसा ओ मुफुरफोरखौ मानो थो होमबा बियो जोंखौ एटेक खालामनो हागौ जायनि थाखाय बेबायदि जोंनि सेफटिनि थाखाय बेबायदि खिथियो। नाथाय काजिरङाव बेबायदि नङा होनना खोनानो मोन्दों। दि जोङो काजिरङायाव बेरायनो थांबा बेबायदि खुला मोनसे ओ हाग्रायाव जोंखौ बेबायदि गारियाव एबा बेबायदि ओ हाथियाव जोंखौ थिखोनानै एबा गा-गारियाव थिखोनानै जोंखौ नायनो लाङो। आरो बेयाव सहैनानै बेबाय दि मोनोनो दि जेरै जोङो जिब जुनारफोरखौ जों नायाखै जोंखौसो उल्था जिब जुनारफोरा नायदों बेबायदि ओ फिल्ड एबा बेबायदि फिल्ड मोनोनो। आरो मिथिनो मोननाय बाय दिबा बेयाव बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन जुनारफोर दङ होनना मिथिनो मोन्दों जेरै मोसा मैदेर ओ सिंह आरो गान्दा। ओ नों बुंनाया थिगानो जि गं थसे गान्दा जायनि थाखाय आसामा जोबोद मुंदांखा आरो बेवबो मुंदांखा बेखौबो मोनो होनना खोनादों। आरो लोगोसे बेहाय गोब गोबां गुबुन गुबुन रो खोमनि ओ दाउमा-दाउसा जेरै बुंनो थाङोबा दाउब', बाथ' ओ फारेव ओ दावराय आरो गोबां रो खोमनि दाउफोर मोनो। आरो बेहाय बेबायदि रोखोमनिबो दाउ मोनो होनना खोनानो मोनदोंदि ओ जाय दाउफोरा गोमालांहांदों जाय दाउ खौ जोङो नामायाव बो मोननो थांला बेबायदि दाउआबो मासे मानै बेयाव दङो होनना खोनानो मोनदों। आरो लोगोसे बेबायदि गोबां बिफांफोर जाय बिफांफोरा दायो जोङो नाामायनो थांबा बिफां बिफांफोरखौ मोनला। बेबायदि बिफां काजिरङायाव दोङो होनना खोनानो मोन्दों। आरो लोगोसे बेबायदि समायना रमायना सोमखोर हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफां जिब जुनार एम्फौ एनला दैमा दैसाजों बुंफबनानै थानाय बेबायदि मोनसे काजिरङा ओ काजिरङा होनना मिथिनो मोनदों खोनानो मोननाय बायदिबा। आरो लोगोसे सानसे जोङो बेयाव थाबायनो थांगोन आं मिथिंनिफ्राय बेनो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा?
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया गासिबो सैथो दा काज काजिरङा होनोब्ला आबोद थांफेराखै नाथाय खोनायो आरो बिजाबफोराव जों फरायना मोनो थारैनो काजिरङायावबो नोंथां बुंनाय बायदिनो गान्दाख मोननो हायो मैदेर मुफुर मोख्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि बेसेन गोसा जिब जुनार बेफोर गासिखौबो मोननो हायो आरो बेनि सेरजों बुरलुं बुथुरजों नांजाबना दं बे काजिरङा हाग्रामाया आरो थारैनो दैनि मैदेर बेखौबो जों मोननो हायो बेयाव। गोबां रोखोमनि माने बुहुमाव बेसेबां दङ बेफोरबायदिनो माखासे बुहुमाव गोसाना थानाय जिब जुनारफोरखौ जों मोननो हायो गासिखौबो मोनाबाबो दा गोबां रोखोमनि जिबौफोरबो मोननो हायो बेसेन गोसा बेसेन गोसा जिबौफोरबो नुनो मोनो होननानै जोङो बिजाबफोराव फरायनो मोनदों थारैनो बेनि अनगायैबो काजिरा काजिरङा अरांनि अनगायैबो आरो आसामाव गोबां ओ बिदि नेसनेल पार्क माहारियारि हाग्रामा जों मोननो हायो जेरै जोंनि साखाथियावनो मानास हाग्रामा बेयावबो जोङो गोबां मोननो हायो। बिदिनो मैदेर गान्दा औ। बा बेखौ जोङो मोननो हायो आरो थारैनो आंबो बे मानास हाग्रामायावनो थाङाखै अब्लाबो जोङो मोनथियो आरो बिसोर हाग्रामाया हाग्रामा थारा थारैनो जोंनि आसामनि गौरबखौ जोङो सानना लानो हायो आरो जोङो मोनथियो आरो गनायना लानो हायो। ओरैनो जोंनि जोंनि भारत हाद दराव बांसिन हाग्रामा थानाय ओनसोल होनबा आसामखौनो होननानै आं सानो। दा बे बे बांसिन हाग्रामाफोरानो जोंनि भारत हादर खौ माने बुहुमाव मोनथि होदों। जे बे हादराव गोबां हाग्रामा दं, गोबां जिब जुनारफोर दङ, बेसेन गोसा बेसेन गोसा जिब जुनारफोर दं, होननानै सिनायथि होदों दा बेनि थाखाय जोङो बेफोरखौ माखासे जुदि बबेबा गोरोन्थियाव बबेबा जुनारफोरा गोमालांदोंबा बा बबावबा बेसेन गोसा बिफांफोरा बबेथिंबा रैखाथि गैयि जादोंब्ला बेखौ जों गाव गावनो रैखाथि होना दोननांगोन आरो सरखारनिफ्रायबो माखासे राहाफोरखौ लानांगोन जादों लाबाय थादों। अब्लाबो जुदि बिनि गेजेरावनो गोरोन्थियै बबेबा बेसाद बा बबेबा जिब जुनार बा बबेबा बेसेन गोसा बिदि बिफां लाइफाङा गोमालांदोंबा जों संरैखा होनांगोन आरो थारैनो जों गाव गावनो जोंनि सम्पद होननानै जोङो रैखाथि होनांगोन आरो बेखौ जोङो बेसे हायो एसे जोथोनाव जोङो दोनबाय थानांगोन जाहाथे जोंनि बे सिनायथिया मुलुगाव गोमोरलाङा बे दायो बेसेबां दं बेनिफ्राय बांसिन सोरजिनानै जिब जुनारानो होन बिफां लाइफ ङानो होन मोजां थासारियानो होन बेखौ जोङो माने ओ रैखा खालामनानै दोननांगोन जेरै बिसोर हाग्राफोरनि गेजेरजों जिब जुनार थांना थानायनि अनगायैबो जों सुबुं माहारिनिबो गोबां मुलाम्फा जेरै बे हाग्रामानि गेजेर जोंनि आबहावा। फ्रा माने मोजाङाव माने थादों गदुं दुंथाइफोरा बांद्राय गाज्रि जायाखै। जों बेखौ अरायबो। रैखा होनांगौ होनना आं सानो। दा नोंथाङा। फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा?
आरो लोगोसे नोंथाङा जि खोथाफोर बुंलांबाय बे गास सिबो सैथो नंगौ बेबाय दि बेबायदि पार्क एबा बेबायदि हाग्रा बंग्रा आरो दंफां लाइफां थानायखायसो। जोंनि ओ जोङो एबा मानसिफोरा जोङो थांनानै थादों। नङाबा। जोङो अक्सिजेन मोनाबा जों थारैनो नोंगौ थांनानै थाया थायामोन जानांगौ। दंफां लाइफांफोर गैयाबा थारैनो अखाबो हायाब हायामोन जानांगौ बेनिखायनो जोङो बेबायदि रै खा होनांगौ सरका सरकाराबो राहा लामा लादों। थेवबो जों गाव गावनो सांग्रां जाबा मोजांसिन जागोन आरो लोगो से जिबायदि नों थाङा बुंलांदों बेबायदि गोबां जोंनि आसामाव गोबां नेसनेल पार्कफोर दोङो। बिनि गेजेराव जोङो बेबायदि मोननै मोन थामसो मुंखौ मुंखदों। आरो नंगौ। बिसोरो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन आरो बियो आसामनिनो गौरबनि खोरां आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोर गौरब मानो होम्बा जिबायदि गं थसे गान्दा बियो बुहुमनि गे जेरावनो ओ आसामाव मोनो आरो बियो जोबोर गौरुबनि खुरां। आरो बियो जोबोर मुंदांखा आंनिथिं बे बुंनो गोनाङा एसेनोसै।
अब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोङो माखासे बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय। आरो जोङो इयुनाव जों सावरायबावनो सै अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ दो-दोननोसै गोजोन मोनाबिलि जासे हरबावनानै जों सावरायनायखौ एसेबां दोनथ'नाय जानोसै।
औ दे हामबायसै।